मोनाबिलिनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय आंनिफ्राय
साबायखर नोंथां
नोंथांजों आं दान्दिसे मोनसे नोंथांजों दान्दिसे समाव मोनसे टपिकखौ लानानैो सावरायनो सानदोंमोनोंथा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन दे नोंथां
जोंनि देहानि सावस्रिनि टपिकआ जाहैबाय देहानि जोंनि सावस्रिनि सोमोन्दै सावरायनो आखायाव लादों आङो नोंथां
ह ह
सावस्रि होनोबाथ' जोंनिया देहा देहायानो देहा होनोबाथ' जोङो बुंनांगोन देहायानो मोनसे थोन जों बे गाव गावनि देहाखौ जुदि जोङो मोजां लाखिनोबा जोङो जानायनिफ्राय थानायनिफ्राय बेबायदि मोजां जानांगोन आरो जोंनि
औ
देहाफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनांगोन नङाब्ला जोङो मा बायदि बेमार जानो हागौ आरो
औ
लोगोसे जोंनि देहायारिया बे जाहैबाय जोङो आसुखुर हानांगोन खानाय गोलाव लानाङा जोङो हौवा माहारिफ्रा खानायखौ सिननांगोन मोजाङै साफोनजों दुगैनांगोन। बिदिनो खिबाबो साबोनजों आखाइखौ सुनांगोन ओमफ्राय नङाब्ला जोङो जानाय आदारखौ डाइरेक्ट जायोब्ला जोंनाव बे भाइरासा दिनै जुदि खुगा सिङाव हाबलाङोब्ला जोंनि उदै सिङाव हाबनानै बायदिसिना जोंनि सोलेराव बेमार जानो हागौ आरो ओंखायनो जोङो मा आखाइखौबो जाखांनायनि उनावबो सुनांगोन आरो जायैनि सिगांबो आखाइखौ साफोनजों सु सुनानै लानांगोन आरो ओमफ्राय बिदिनो जोंनि सावस्रि मोजांनि थाखाय जों मा गावनि गाननाय जोमनाय बेखौबो जोङो साखोनै लाखिनांगोन सुनांगोन ओमफ्राय गावनि रुम खथाफोरखौबो आरामसे सिबनांगोन एबा फोसाबनांगोन एबा नोङो न'फोरखौ हानिबा लिरनांगोन बिदिनो साखोन सिखो सिखोन लाखिनांगोन आरो जुदि जोङो गाद्रा-गुद्रा दोनोब्ला बायदिसिना मोनामगोन बिदिनो थाम्फै ज' जागोन थाम्फै ज' जानानै इदिनो नोंखौ अरबा बैखौ अरबा सुबुं मारिखौ अरबा बेयावनो भाइरास बायदिसिनाफ्रा गोसारनानै बेमार जानो हागौ मेलेरिया बेमार जानो हागौ आरो थाम्फैनिफ्रायबो। बेनो बेबायदि जोङो सावस्रिखौ जोंनि देहाखौ मोजां लाखिनो हायो। ओमफ्राय बिदिनो जों जों जुदि गावनि सावस्रिखौ जुदि मोजां लाखियाल्बा बायदिसिना बेमार जानो गोरलै जायो आरो जेरै
औ औ
इदिनो बेमारा बायदिसिना जानो हागौ जेरै मि बिदिनो जोङो सावस्रि जुदि मोजां जायाबा बे मेलेरिया थाइपलफोरानो जानो हागौ आरो थाम्फैनिफ्राय सन्देरनानै बिदिनो नों सासे एसे जायोबायायदिनो सनन्देरलांगोन मेलेरिलियाफोरा
औ
बेनो आरो ओमफ्राय जों जोंनि देहाखौ बिदिनो साखोन सिखोन लाखिनांगोन ओमफ्राय जों जानाय लोंनायखौबो खम माबानि जानांगोन आरो हिसाबनि जानांगोन। जेरै मोन्दों होननानै जासोबानो जानाय नङा जोङो। सब बुस्थुखौनो हिसाबनि जेनेबा निसा बुस्थुखौनो जोङो
बिदिनो बांद्राय लोङोबाबो एबा सोबोबा बेबो देहानि थाखाय खहा जायो। जोंनि सावस्रि देया गाज्रि जायो निसा निसा लोङोबा एबा सोबोबा जायोबा गय जायोब्ला इदिनो जोंनि देहाया बेमाराव गोग्लैनो हागौ आरो लास्टआव ओमफ्राय आरो बेफोर निसा बुस्थु जुगुखौ लायोब्लाबो जोंना बिदिनो फरायनाय मावनाय दांनाय। मा खामानि मावनाय बेफोराव जों गोसो जवा जायो।
औ।
बेफोरावबो जोंनि सावस्रिया। गाज्रि जायो आरो लोंनायजों निसा फेनानै जेनेबा जुमाय फेनानै थायोब्ला। नोङो नोंनि देहाया। बिदिनो जेबो खामानि होयै जागोन आरो। बेयावनो खायसे बेमारा सनदेरनो हागौ नोंनि लोरबां देहायाव आरो। खायसे बेमारा सनदेरनो हागौ आरो बेनिखायनो जों जोंनि देहाखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ आरो। बिदि निसा बुस्थुनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
लोगोसे जोंनि। गाननाय जोमनायाबोथ थांबाय गाननाय जोमनायखौबो जों मोजां साखोन सिखोन गाननांगौ आरो। ओमफ्राय बिदिनो ननि सोरगिदिं हाग्रा बंग्रा दङब्ला जोङो बेखौ मा खाजोंरजों एवनानै साखोन सिखोन लाखिनांगौ यिदिनो। नोंनि दैखर एबा दंखल बेफोरनि साइडफोरावबो बेफोरखौ जोङो साफ होबानना लानांगौ। ननि बाउणडारि आरो जायखि जाया जों लामा सामाफोरखौबो फोसाबनांगौ। ओमफ्राय बिदिनो गाज्रि बुस्थु जेनेबा जिब जुनार थैनानै दं दंब्लाबो बेफोरखौ जोङो मा? फबनानै दोननांगौ ओरैनो गारनानै दोनोब्ला बियो मा बारजों गेब्रेंनानै। नोंनि जुदि सुबुं आरिनाव हाबोब्ला बे गेसा हाबोब्ला बायदिसिना जों बेमारजों भुगिनो गोनां जायो। ओमफ्राय जुदि जोंनि सावस्रिया देहाया जुदि जोंना बारा मोजां नङा जेनेबा। मोजां नङाब्ला जोङो बेखौ मा खिनाय जानाय खर सानाय बायदिसिना जायोब्ला बेफोरखौ जोङो। अजाफोरनाव बांद्राय नायबाय थायालासिनो जोङो। सरकारि डाक्टारफोराव थांनानै डाक्टारजों जगा जग खालामनानै बेमारा मा बेमार बेफोरखौ थांनानै जोङो सुलाद लानानै डाक्टारनिफ्राय जोङो। बोसोन लाना फैनानै मुलि आरि जानानै। थाबैनो बेमारखौ सोखा लानांगौ आरो गोरलैयावनो नङाब्ला बेनो गिदिर जानानै जोङो। मोनसे समाव मा रुंसारि जानो गोनां जागोन आरो बेबायदिनो।
औ।
माबागोन आरो जोङो बेनिखायनो एसे बेमार आजार जायोब्लाबो डक्टरनाव थांनायखौ खम खालामनाङा आरो डाक्टारा जा बोसोन हरदों। जा मुलिखौ जि थि समाव जानांगौ बेफोर थि समाव जानानै। गावनि बेमार जानायफोरखौनि मुलिखौ जानानै कर्सखौ फोजोबनानै गावनि बेमारखौ फाहामनानै लानांगौ आरो बेनो नोंथां। सावस्रिनि सोमोन्दै आं बेखौनो फोरमायबाय नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ औ नंगौ नोंथां। ओ देहा एबा सावस्रि दानि नोंथाङा ओ फोरमायबाय। जे जों देहाखौ जोबोरै जोथोन लाखिनांगौ नङा होमबा? जेराव हाय देहायानो जोंनि धोन होननानै बुंदों। देहा गैयाब्ला जोंहा जेबो गैया नङा होमबा नोंथां देहा थायोब्ला जोङो गासै बिथिङावनो बा जोंनि देहाया गोख्रोंबासो गोग्गोबासो जों गासै बिथिङावनो जों
औ नोंथां।
ओ खामानिखौ मावनो हागोन आरो नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय जोंनि फरायनायानो जा बा गेलेनायानो जा बा माबा मोनसे खामानि मावनायानो जा बेफोर गासैयावबो जोंनि देहाया गोग्गो एबा गो ख्रों थायोब्लासो जोङो गोसो जगोन आरो सम होनो हागोन नङा होमबा नोंथां। दायो जों देहाखौ माबोरैहाय गोग्गो लाखिनो नङा होमबा नोंथां। आथिखालाव ओ जों नुनो मोनबायदे गोबां सुबुंफोरनि देहायानो दायो ओ लोरबां। जोङो नुनायाव खोब साबना हामना जौस्रां देस्रां नुनो हागौ। नाथाय
औ नोंथां।
समावनो बिथांमोननियावबो गोबां बेमार आजारफोरा दङ। जों बेखौ मोनदांनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
जों देहाखौ गोख्रों लाखिनांगोन एबा गोग्गो लाखिनांगोन एबा सावस्रिखौ जुदि जों मोजाङै लाखिनांगौब्ला गिबियावनो जोङो जानायनि सायाव नोजोर होनांगोन।
औ नोंथां।
आथिखालाव ओ जोंनि जि सोलोंथाइया जौगाबाय जि जोंनि साननाय हनाया जौगाबाय बे साननाय हनाय जौगानायजों सोलोंथायाइया जौगानायनि लोगो लोगो जोंनि जानाय लोंनाय बायदि मुवा बेसादफोराबो गोबांथार सोलायबोनो हमबाय नङा होमबा नोंथां? दा बे जानाय लोंनायफोरा जोङो गोबांथार सोलायनायखौ नुनो मोनबाय। दा बैफोर जानाय लोंनायफोरा जोंनि थावनायखौ ओ बा जोङो थावनाय मोनोब्लाबो नाथाय बेयो जोंनि देहानि थाखाय गोबां खहाबो लाबोयो नङा होमबा नों थां जेरैहाय जोङो न'आव संनायजों लोगोसे जोङो बाहेरायावबो जायो। बाहेरायाव जानाय गोबां आदारफोरानो जोंनि देहाखौ नोरजिया खालामनो नागिरो। नङा हबा नोंथां जेरैहाय जोङो बाहेरायाव संनाय गोबांथार थावनि संनायखौ जुदि जों जायोब्ला जोंनियाव मा जानो हागौ उदैनि बेराम जोंनाव गोबांथार जानो हागौ आरो। ना होमब्लाा नोंथां? गेस जानो हागौ। बेनि अनगायैबो औ बेमार आजार जागामोन बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन आदार जानाय जाखोनाव जोंनि उदैयाव मा जायो होनना बुंदों फाटर जायो नङा होमबा नोंथां। जोंनि कित निया दुरबल जायो।
औ नोंथां।
बा जोंनि जि हारा
औ नोंथां।
बेफोरबो मा जानो हागौ न दुरबल जानो हागौ जेरैहाय जोङो चावमिन मम' बार्गार पासता ब बेफोरबायदि गोबांथार बाहेरनि आदार जानायाव जोंनि देहाफोरा गाज्रि जानो हागौ दा बेखायनो जों बैफोरनिफ्राय गोजान जानांगोन। जों हानायमानि जों हानायमानि मा जानांगोन मिथिंगायाव मोननो हानाय जे जों आवगोलनिफ्रायनो बा गोदो गोदायनिफ्रायनो जों मुलि हिसाबै बाहायबोनाय नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो गगा मोनोब्ला जारि रोसि फुदुंना लोंनाय खिनाय जायोब्ला उदै सानाय जायोब्ला जोङो खिफि बेन्दों
औ नोंथां
बा बोरमा दारि नङा होमबा मानिमुनि दा बेफोरबायदि गोबां थार जोङो मिथिंगायावबो मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ जानानै जोंनि देहाखौ जों गोख्रों लाखिबोदोंमोन दा बेफोरखौ लासै लासै जों जानायखौ नागारनाय लोगो लोगोनो बाहेरनि आदार जानाय लोगो लोगो लोगोनो गासै बेमारफोरा जोंनाव जानो हमदों बेखायनो बेफोरखौ जोङो नागारनो नांगोन लोगोसे जोङो सानफ्रोमबो मा खालामनांगोन बि्याम खालामनाया जोंनि थाखाय जोबोद दरखार। बि्यामनि गेजेरजों बा एक्सारसाइस खालामनायनि गेजेरजों जों जोंनि देहाखौ जों लाखिनो हायो बेमार आजारफ्राय जों खारग'नो हायो
औ नोंथां।
सम मथै उन्दुनाय आरो सम मथै सिखारनाय। गोग्गो दै लोंनाय बेफोरो जोंनि देहाखौ गोख्रों लाखिनो हायो आरो दा बेफोरबायदि खालामोब्ला जोङो सम मथे जुदि खालामोब्ला औ औ नोंथां बा आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बेनि सोमोन्दै औ। गोजोननाय थाबाय नोंथां
गोजोन्थों नोंथां गोजोन्थों दे बिदिब्ला
औ।